हेलौ
हेलौ
औ खोनादों नों थां
औ खोनादों। आंना खबरा गेजेरावनो।
गेजेरावनो। आदसा ओमफ्राय दायो नोंथां‌ बे समाव आंङो बेनो एसे ओ अमा फिनायनि बागै नोंथांनि से गेजेराव आङो बिदि रायलायनो सानदोंमोन। स' नोंथाङा रायलायनो हागोन ने?
औ हागोन।
ओ सरासनस्रायै नायनो थाङोबा अमाखौ जोंनि बर' नि बिदिनो स्निजि जौखोन्दोआनो नखरावनो अमाखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बे अमाखौ जेथिया जोङो हाथाइनिफ्राय हाथाइनिफ्राय लाबोयो अब्ला लाबोनाय लाबोखांनायनि उनाव गोबां बिदिनो अमाफोरखौनो जोङो बेमार जानाय एबा बा थैनाय जों खोनायो। स बेफोरो बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो समयसानि दारै जायो जेन खायफा अमाया बिदिनो लाबोनाय समावनो ओ बिदिनो थैनाय बस्थाफोराव सोनायनि थाखाय लाबोनाय स दायो नों नथाङा बेफोरनि बागै एसे फोर होनो हागोन नामा जेन बबे मोनसे बेसाद जेनेबा माबायदि लाबोयोबा अमाफोरखौ मोजाङै जोङो न' फोराव लाबोनो हागोन।
औ नोंथाङा जि बस्थादों लाबोयो होनदोंना?
औ
बियो माहाय गोरोन्थि जादों मानो होनबा जोंहा औवाजों हेबनाय ख' थायो। आ जेरै दाउफोरबो लांजायो अमाफोरबो लाबो
औ औ
ओ ख' आव लाबोनाया ओ साबसिन जागोन मानो होमबोला बस्थायाव जों अमाखौ लाबोयोबोला हां मोनाबो जायो बिराद खस्थबो जायो।
औ
औ बिनि थाखाय ख'लाबोनायानो साबसिन आरोना।
ओमफाय जेथिया अमा फिसा गोरलैखौ जोङो न'आव लाबो जेननो अब्ला ओ बिनि थाखाय जेन मोजां जेन आदार जे आदारा अबेयाव थानानै मोजां गलिहैगोन बेनि थाखाय जोङो थाव गुन्दैखोनो होनाय जायोथ। अब्ला दायो जेब्ला अमाखौ जों लाबजिनो अब्ला बे टाइमाव जोङो गुन्दै होनायानो साबसिन ना थासफोरखौ रुना होनायानो साबसिन जागोन नोंथां?
अ अमाया गोदान गोदान फिसा फिसाबा
औ
ओ ओ अमा बुन्दैखो अमा गुन्दैखो होनायानो साबसिन मानो होनबोला जोङो जेरै ब्रयलारनि बि आरो थासफोर हो-होथनो हाया नङा होमबा अ अमाया जुदि फिसाहोयोब्ला माने बेफोर होबोला एकदम थाब देरनाय बायदि जायो नालाय मोदोमखौ थिखांनो हाया माइआ जायो बेनि थाखाय एसे देरफु नाय टाइमाव बेफोरखो होनाया मोजां आरो ना
औ मोजां आरो जे-जेथिया जों अमाखो लाबोगोन बे समाव ओ गोबांखौनो नुनो मोनो जेन अमाखौ लाबखांनायनि सप्तानै एबा सप्तााथामसोनि उनावसो जोङो न'खौ अमानि थाग्रा जायगाखौ बनायनो हानाय नुनो मोनो नाथाय जोङो अमा खो लाबोनायनि उनाव जेबायदि जायगाखौ अमानि थाखाय थाम थिम खालामनांगौ बेखौ जों खालामनायखौ नुनो मोना नोंथां बेनि थाखायनो गोबां बिदि अमाफोरा माब्लाबा माब्लाबा समाव बिदिनो अखाफोर सिजानो गोनां ज जायो मालाबा सान्दुंआवनो थानो गोनां जायो बेनि थारैनो अमाफोरा बिदिनो जेबायदि देर बेबादि देरा
औ
ओ बे समाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन खोमा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव बेसेबांसो नखराव बिदिनो अमाफोरखौ नोंथाङा जेन नुनो मोनो।
औ जोंनि ओन-ओनस ओ जि जायगा बे ओनसोल बियाव थ जोङो ओ जौसेयाव ओ दाइनजिसोखौथ नुनो मोनो।
आदसा दाइनजि जौखोन्दोखो नुनो मोनो ना औ थिगानो। आरो जेब्ला अमाया एसे देरो अब्ला बे टाइमावथ अमानि थाखै गुन्दैखौ जेन होनाय जायो बे अब्ला जे अमानो गुन्दै होयो बे गुन्दैखौ बबे मोनसे गुन्दैखौ होनाया साबसिन जायो? बिदिनो सिरा गुन्दै लकेल गुन्दै आरो बिदिनो गुबुन गुबुन दं
औ
आरो न' बानायनाय गुन्दैबो दङ' औ बेफोरनि गेजेराव
साबसिनाथ' जेरै जोङो ओ न'आव जेरै माइ गायाबाबो माइ बायना लायोथ' जोङो बे खौ जेबोला उम जि माइखौ माबानो थाङो बि टाइमाव जे गुन्दै ओंखारो ना बिखौ होनायानो साबसिन साबसिना
औ बेखौ होनायानो साबसिन
औ
औ मानो होनब्ला बेखौ
ओ दायो सिरा गुदिया बिराद दाम जाना दोङो आ लखेल लकेल गुनदैयाबो ओ सेरसेयाव ओ थारति नामा
औ थामजि
औ
औ ओ ओमफ्राय जे तिया जोंना अमा मा एसे लायो अब्ला जों बेखौ गोबां आल लानो गोनां जायो औ नोंथां
औ जे
औ नाथाय जेब्ला जोंङो अमाखौ फिसिगोन अमानि थाखाय एसे एनै खस्थ'आथ' दंखायो दोन औ जों बिदिनो अमानि लागै आदार थाम थिम खालामनाय आरो अमानो सानसेयाव बाथिनै होनाया आदारखौ बाथिनै होनाया थिग जायो ना बाथिथाम होनाया नोंथांनि थाखाय बायदिबा थिग जागोन
औ आंथ' आंबो अमा मासे दोङो आंहाबो आङो ओ फु ओ फुङाव होयो खोनसे आरो सा सामफुआव होयो आरो मोनाव होयो खोनथाम होयो आरोना आं
औ आरो अमायाथ' जेनेबा जोंनि बर'नि जेन जानायनि जेबायदि लिसटआव एक नम्बरावनो गोलैयोथ' बेद'रा जोंनि बर'नि ओ अमाखो जोङो बिदिनो सेरनानै लानो हायो बिनो बिथि गोरान एबा बिदि जब सब खालामनायाबो जों जानो हायो ओ ओमफ्राय अमाखौ जेन अमसि जेन जोंनि बारिफोराव थायो अब्ला बारियाव थानाय टाइमाव जेन बिदिनो गोबां बिदि अमानि खाथियाव बिदिनो जों मलाबा समाव ओ बिनि थामफै एबा माबा एमफौ जों नुनो मोनो। अ बेनि था ओ जोङो मा खालामनाया गाहाम जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ थाम्फैफोर नुनायनिथ जेरै माबा थायोना दावदैनि बिफद थायोना
औ औ।
आ बेफोरफोरखौ संनाय होननाया मोजां।
औ सा
आरो नोंथां मोनसे फोर आरो ओ ओम अमाया जेरै एम्फौ अर जानानै मानानै गाराय जायो।
औ।
बेयाव मा होना होनानै अमानि जि गाराय बिखौ मोजां खालामफिननो हा हानायनि राहाखौ खिन्थाना होनो हागोना?
औ म जों बेखौ नआवनो थिग खालामांनो हागोन, मानो होनोब्ला आंबो आंनि मेगन देखौनो नुनाय जेन बुंनो थाङोब्ला जेन अमा जेब्ला बिदिनो गाराय एबा एम्फौ आरारि अरनाय जायोथ। अब्ला बे समाज जोङो माबलाबा नकपालिसफोरखौ जोङो अ मानि जेन गाराय जानाय बे जोङो लखबना होयोबोला अमानि सिङाव थानाय जे बिदि बे जा नु एबा बेक्टेरिया एम्फौ एन्लाफोर थायो बेफोरो अमानि सोलेरनिफ्राय अंखारबोयो।
औ।
आंनि मथे हैबा बिदिनो नकपालिस हाल्द इफोर खौ जो जोङो जेब्ला अमानि गारायाव होगोन अब्लानिया जे अमानि सिङाव थानाय जेबायदि बिजानु फोर दङ बिजानुफ्रा साफा जानानै आरो अमाखौ बिदिनो मोजाङै थिग खालामनो हायो।
औ
आरो ओ मोनसे खोथााबाव नोंथां जेथिया जों अमाखौ हाथायदों फ्राय बायनानै लाबोयो अब्ला बे समाव जेन अमाया जेनेबा अमाखौ लाबोबायथ होमबानिया अमाखौ बिदि खासि खालामनो थाखै जोङो डाक्टर लेंहरनाय ज
औ
नाथाय खायफा सुबुंफोरा डाक्टरखौ लेंंहरालासेनो बिदिनो गाव हारसिंनो नआव बिदिनो अपारेशन खालामो। नाथाय बेयो नोंथांनि बे बा थिग नंगौना नङा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन दा नों डक्टरखौ लेंहरनाया साबसिन जायो ना नआवनो बिदिनो हारसिंनो खालामनाया थिग जायो।
डक्टरखौ लिंहरनायाबो मोजाङानो मानो होमबोला बेयावबो माङाय रिक्सनि खुरां थायोथ
औ थायो
ओमफ्राय जेरै नोंथाङा बुंदों ननि मानसियानो खामो होनना
औ
दा बेबो ओ रो एकदम मोजाङै रोङोबा हले बेबो नआव खामनाया
खामनो मोजाङानो औ
जागोन अब्ला नोंथां
औ
औ जोंना समा जाबाय अब्ला ज जोङो दोनथनोसै खोमा औ औ दे।